नोंथां।
औ खोनाबाय नोंथां।
औ ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ ओ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांसिमबो जासिहरनाय थाबाय।
औ ओ नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन रायज्लायनो।
औ ओ दा बिदिब्ला आं जोंनि बे बर'नि दोरोङारि। फोरबोफोरनि सोमोन्दैनो आ दसे सावराय नामा नोंथां? औ ओ दा बिदिनो जोंनि। बर'नि दोरोङारि फोरबो होनोबाथ' जोंना गोबां। फोरबो दङ नङा होमबा नोंथां? औ जेरै ओ रंजालि बैसागु। ओ लोगोसेनो मा मागो फोरबो। ओ बेनिफ्राय बिदिनो काति फोरबो। ओ गोबां रोखोमनि फोरबोफोर दङ।
औ नोंथां दङ।
ओ। अ दा बेनि गेजेरावनो आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो जे जोंनि ओ रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों बर' माहारिया ओ बा माबायदि ओ मा होनो ओ खुंनाय जायो बा फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। जेरैहाय बैसागु होनना बुङोब्लाथ' बैसागुआ बर' फोरनि मोनसे एंगार हायै फोरबो नङा होमबा जोङो गोदो गोदाय
हेलौ? नोंथाङा खोनादों ना?
फालियो।
औ औ नोंथाङा मा बुंदोंमोन ओ बुंफिननो हागोन नामा आं खोनायाखैमोन थारमाने?
अ नंगौ।
औ।
जेरैहाय जोङो बैसागुखौ मोननै रोखोमावहाय जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों दे।
औ ओ बेनो जाबाय आरो मोसौ बैसागु आरो मान सि बैसागु जोङो मोसौ बैसागुखौ जों गिबियाव फालिग्रोनाय जायो। बेखौ माबायदिहाय फालियो होनोब्लाथाय जोङो मोसौखौ जोङो ओ सैथो दाननि जोबथा सान खालि दमासि होननानै बुङो बे दिनखालि जोङो थुखैयो नालाय
औ।
बेनि सानसे सिगां जोङो बेसोरखौ थुखैग्रा जेरैहाय लाव फान्थाव ओ हालदि बा थाराय देग्लि लोथि बेफोरखौहाय जोङो सानसे सिगांहाय बुथुमनानै लानाय जायोआरो।
औ आं खोनानो मोननायाव आरो माबा ओ मोख्ना बिबारखौबो लाफा देरनाय जाय नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ लाफानायखौ जोङो नुनो मोना आरो नों थां जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो बे थाराय देग्लि लिथि बेफोरखौल' जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
आरो बेनि उनावहाय जोङो बिसोरखौ बेज ओ सैथो दाननि जोबथा सानखालि थुखैगोन नालाय बे दिनखालि जोङो बिसोरखौहाय ओ थुखैनो थाखाय बे लाव फान्थावफोरखौहाय जोङो फिसा फिसा हानानैहाय बेबादिनो औवानि आरुं जिरनानैहाय जोङो बे आरुंआवहाय माला सु सुनानै लानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
आरो एसे आद्राबो दोङो बे सुनानै लानाय लाव फान्थावखौहाय जोङो ओ उम गलि न नि उखुमाव बा बाख्रि न नि ओ उखुमावहाय जोङो दरखं आवहाय थुनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ
बेबादिनो जोङो मोसौखौ थुखैनो लांनायनि आवगोलावहाय ओ बेबायदिनो खान्था खिथु बा साराय खिथुनि हांगारखौहाय ओ थाव गुबैजोंहाय लगायनानैहाय फोननाय जायो आरो बिसिनो फथा आरो बेबादि नो गङाव हालदै गोथां आरो देनानैहाय बेफोरबादि फोननाय जायो आरो
उम उम
आरो जेब्ला जोङो मोसौखौ गलिनिफ्राय थुखैनो थाखाय दिहुननानै लांगोन अब्ला जों बिसोरखौ थाराय बा दिग्लिलिथि बेजों बुयै बुयै लांनाय जायो आरो नोंथां बेबादिनो जोङो खाथि खालानि फुख्रि बा दैमाफोर थायोब्ला बे दैमाफोरावहाय थुखैहैयो आरो बेफोरबादिनो जोङो बे हाना लानाय लाव फान्थावखौ ओ सारै सारैहाय थुखैनाय जायो खुबैनानैहाय बेबादिनो जोङो गोदोनि खुगा मेथाइ दङ नालाय
औ
खौ खननानैहाय थुखैनाय जायो आरो जोङो बे मोसौखौहाय थुखैखांनायनि उनावहाय ओ गोजाम फागाखौहाय खुलिनानै होनानै बिसोरखौ हगारनानै होनाय जायो आरो आरो बेनि उनाव बे गोजाम फागाखौहाय बे दिग्लि लावथि बा थाराय बेफोरजोंहाय जोङो दैमा जिं बा फुख्रि फारफोरावहाय गारबोयो आरो थुनानैहाय औ बेनि उनावहाय जोङो मोसौफोरखौहाय मोनायावहाय गोदान फागा लागायनानैहाय खानाय जायो आरो नोंथां
औ
बेबादिनो जोंनि मोसौ बैसागुआ जोबनानैहाय थाङो आरो बेबादिनो ओ जोंहा बे नोंथाङा गोखा गोखै जायो बैसागुआवहाय बेखौ मिथिगौ ना
औ औ एसे मिनथिगौ
औ बेबायदिनो जोंहा सेजौ सेथा जोङो गोखा गोखैफोर खांथिंनानैहाय सं जायो आरो नोंथां जाहाथे जोंहा ओ फोथायनाय दङ माने जोंनि देहानि बेराम आजारफोरा जाहाथे जानो हाया बा
औ
ओ हामो बेफोरबादि जोंहा फोथायनाय लानानैहाय जोङो बे सेजौ से था गोखा गो खैखौ जोङो संनानैहाय जायो
औ
आरो बेबादिनो जोंनि मैसो बैसागुआ जोबनानै थाङो आरो बेनि ओ से खालार खालिनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु हिसाबै फालियो आरो बेखौहाय जोङो ओ से खालार खालिहाय बैसाग दाननि जोङो बयबो
दुगैस्रां लोबस्रां फुङावनोहाय ओ गोदान सि जोम गाननानैहाय ओ बयबो जयैनो बोराय बुरै बा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ओ गामिनि बयबो जयै ओंखारनानैहाय जोङो उम देरसिनफोरखौ खुलुमो बेबादिनो मान होयो आरो जोंहा बैसागुआव मोनसे ओ मागिनाय नङा होमबा मागिनो थाङो जों बैसागु मोसानो थाङो न'खर न'खर मा बेबायदिनो गामि गामि जोङो बैसागु मोसानो थाङो आरो बेबदिनो जोङो ओ न'खर न'खर बैसागु मोसानो थांनायावहाय खायसे खायसेया जोंनो अननानैहाय बेबादिनो ओ रां बा माइरं बेफोरबायदिहाय हरो आरो नोंथां
औ
बेफोरबादि ओ न'खर न'खर जोङो थांनानैहाय बेफोरबायदि मोनबोयो आरो बेनि उनावहाय बेफोर मोनबोनाय रां बा माइरंफोरखौहाय जोङो ज'यैनो दुब्लि फोथार बा खाथिनि दैसा सेरफोरावहाय जोङो लावखार ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो बैसागु रंजानायावहाय खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना आरिफोरखौ जेरैहाय बर'नि दामजु बेफोरो थरखा बेफोरखौहाय लानानै जोङो न'खर न'खर रंजानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेबादिनो औ बेबादिनो जोङो ओ बेफोर फोरबोफोरखौ आबादजों सोमोन्दो लाखिनानैबोहाय खुंनानै खुंनाय जायो
औ
औ बेबायदिनो गाजा गोमजायै रंजा बाजायै जोङो ओ खुंनायखायनो बे फोरबोखौ रंजालि बैसागु होननानैबो जोङो मिथिनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां मोननि ओनसोलावहाय ओ मागो फोरबोखौहाय माबायदिहाय फालिनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ दा बेबायदिनो बैसागु फोरबोखौ जाबायदि फालियो जोंनि मा बैसागो ओ मागो फोरबोखौबो बेबायदिनो फालियो आरोना जोंना माने बै मागो फोरबोआव अ बेफोरबायदि माने गामि गामि रंजानाय गैया आ बेनिफ्राय मागो मागोआव जोंना मा खालामो बिदिनो फिथा सौराय जालायनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ ओ दा जोङो मागो फोरबो खुंनोब्ला जोंनो मागो फोरबो होनब्लाथाय जोंनो गोबां ओ बेसादफोर नांगौ जायो जेरै ओ बेहाय मा फिथा फिथा सावनो था सावनोबाथाय जोंनो। सिबिंनि गोनांथि बिनिफ्राय मिथाय गुरु जायखौ जोङो गुर माथाय। मिथायाइ होननानै बुङो बेनिफ्राय जों बेहाय मा नालेंखरनि गोनांथि जायो बेनिफ्राय जोङो बेहाय माइब्रा माइरं बा जोसा माइरं ओहोम बेफोरबायदिनो जोबोद गोनांथि जायो नङा होमबा जोङो जेब्ला ओ मागो सफैयो अब्ला जोंना ओ दोरोङारि फिथाफोरखौ बानायनो थाखाय जों बेफोरखौ लाहार फाहार लाग्रोनाय जायो आरो नङा होनब्ला नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ ओ बेनिफ्राय जेब्ला जोङो बैसागो बे पुसदाना जोबो बुस दाननि जोबथि खालार खालि जोङो मा ओ बेफोरबायदिनो फुसदाननि जोबथि खालारनि सानसे बा साननै सिगां जोङो मोनसे। भेलागुरु होननाय न'आव जोङो लुयो आरोना भेलागुरु औ बे बेलागुरुखौ लुनो थाखाय जोंनो। औवानि गोनांथि जायो लोगोसेनो नारा माइ हाखांनानै जे जोंना बे नारा थायो नारा गोरान। बेफोरखौ जोङो हानानै लाबोनानै जोङो। बे बेलागुरुखौ लुनाय जायो आरो लोगोसेनो बेहाय थालिर बिलाइ गोरान आरो जिगाबफोरखौबो होफादेरनायखौ नुनो मोनो बेहाय औवाखौ मोजाङै बे खुन्था गायनानै जोङो बेहाय। नाराखौ बेनि गेजेराव सोसन सोसनबा औवाखौ जोङो औवा खुन्था गायनायखौ जोङो नुवाजासे बेहाय होथेेजोबनानै जोङो बेहाय। नारा बा जिगाबफोरखौ जोङो होथेजोबनानै होनाय जायो लोगोसेनो थालिर बिलाइखौ। गोजौनिफ्राय बोरै खानानै जोङो मा गाहायसिम सहैनाय लागै खाना होनाय जायो लोगोसे जोङो बिजौआव बे औ माबाखौ फेलागुरुखौ जोङो मा गोजौआव खाथुमनानै होनाय जायो आरो। बेनिफ्राय बे बेलागुरुखौ जोङो फुङावनो जेरै दावखा गेेसिरियावनो जोंना मोनसे फोथानाय दङ। जेरै दाउखा नुयियावनो जोङो दुगैनानै बे बेलागुरुखौ। जोङो मा खुलुमनानै सावनांगौ आरो नङा होमबा। बेहाय जोङो मा अर सायनांगौ आरो जोंना आरो गोदो गोदायनिफ्राय मोनसे। फोथायनायमोन आरोना बेयो जाय जाय दुगैया लासिनो अरखौ। सायो नङा बे अरा माने बे माने
औ।
देरै औ जों बिदि होननानै मोनसे फोथायनाय दं आरो जों उन्दैनिफ्रायनो जोङो माने मिथिबोदों आरो बे बाथ्राखौ। बिनिखायनो जोङो मा सोरांबानो माने। फुङावनो जोङो सिखारनानै। बे फैलागुरुखौ सावनाय जायो आरो दा बेनिफ्राय मागो होनोब्ला जों मागोनि। बे बेलागुर सावगोन खालिनो माने बिनि सिगाङनो जों फिथा। माइरंफोरखौ सोमनानै जोंङो फिथा गुन्दैफोरखौ जों देनानै लाग्रोनाय जायो।
औ
बेनि बेनिफ्राय जोंङो बेलागुरु सावखालि जोंङो मा फिथाखौ सौवो आरो नंङा होमबा नोंथां।
औ सावो।
औ न'नि आइजोफोराबो माने बिमाफोराबो फुंङावनो सिखारनानै बे दाउला गिसिरियावनो सिखारनानै बिसोरबो मा फिथा सावनायखौ। लाहार फाहार खालामो आरो।
औ नंगौव
दा बेबायदिनो गोबां फिथा सावो जेरै जोंना फिथा लावदुम सिथाव थावनि बेनिफ्राय बिदिनो नालेंखरनि लारु बा सिबिंनि लारु गोबां रोखोम। रोखोमनि जोंङो मा फिथा बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औव नंगौव नोंथां।
दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांङा रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै गुवारै। फोरमायना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां? नोंथां औव दे बिदिब्ला औ गोजोनथों।
गोजोन्थों।